हेलौ। खोनादों ना नोंथाङा? जोङो दायो सामु ओंख्रिनि बागै जोङो दायो रायज्लायनि। ओ आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनि जोङो सामु ओंख्रिखो सामुखो जों बबेनिफ्राय मोनो आरो बबे बायदियाव थायो आरो बेखौहाय मा बायदि साफा खा खालायनानै सङो ओंख्रि जोङो सङो नोंथांनि सिगाङाव आङो फोरमायनि नोंथाङा ओ खोनासंनो हागोन ना?
औ जागोन दे।
ओ जोंहा सामुखो जोङो ओ दैमा एबा दंग' बिलोफोराव जोङो मोननाय जायो। ओ आरो ओ जोंहा जेब्ला जोङो सामुखौ जोंहा सामुआ मोनथाम मोनब्रै बिदि रोखोमनि दङ'। ओ सामुआ जोंहा सामु गोलाव बुङो सामु दुब्रा आरो मोनसे सामु लादाय बिदि जोङो जोंहा आरो मोनसे दाब्ला साइसनि दुनाखं सामु' ओ सामु'बो जोंहा दङ'। ओ जोङो दायो रायज्लायनि सामु' दुब्रा आरो सामु' गोलावनि बागै। ओ जोङो सामुखो जोङो बिदि दंग'फ्राव मोननाय जायो आरो हाखर हालाफोराव आरो जोंहा दैसाफोरावबो जोङो सामु गोलाउफोरखौ मोननाय जायो। जेब्ला जोङो खन्नानै लाना फैयो अब्ला जोङो न'आव लाबोनानै जोङो बेखो ओ बालथिङाव हा बेबादि सोमना जायो। जोङो हर बासिहैसो जोङो सामुखो जानाय जायो। जेब्ला जोङो दिनै बेलासिआव जोङो जेब्ला लाना हायबाय सामुखो अब्ला जोंहा गाबोन बायदि फुङाव जोङो साफा खालामो। जेब्ला जोङो सामुनि ओ जि मोखांनि बिगुर जोङो बिखो बिखब बिखो जोङो बोखारो बिनि उनाव जोङो सामुखो हुयो हुनायनि उनाव थिगसे सा फा खामो हुख'यो जों खादायाव लानानै बिनि उनाव जोङो सामुनि खिथुखौ जोङो दानस'नाय जायो। त'नोंथाङा बुंनो हागोन सामुखौ जोङो मा माजों जोङो जानानै गोथाव मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन दा?
औ थारैनो। सामुखौथ' जोङो जाखायो। सामु जाबोब ओ उन्दैनि ओखायनो आङो साम' जानो मोजां मोनखायो माने बेनिफ्राय बिदि साम'फोर खौथ' सबायजों जानो गोथाव जायो आरो। सबायजों जानाय जा खायफाबा बिदिनो ओ मा बुंगोन बेखौ खाला दालिफोरजोंबो जायो इनिफ्राय साम'खौ जोङो बेदि ओ मोनसे फिथाइ जे दंमोन मा नाम मोनथाय बेना थाइगिर फिथाइफोरजोंबो जानाय जानो हायो आरो बिदि जोबोद औ जोबोद गोथाव मोनो आरो। बिदि जानो ओमफ्रायथ' साम'खौ बिद दिनो दाननानै सोमना दोननानै एव-एवफ्रामग्रोनानै बेफोरबायदि संनाय जायो आरो बेनिफ्राय खायफाफा समाव जोङो आङो साम' लादायखौ खौथ' बिदि जानो मोनदों आरोना साम' लादायखौबो जानो मोन्दों। अ बेखौ ओरैबायदि जादोंमोन जोंफोरा जेनेबा देख्रेबजोबनानै जा साम'ल' आरोना
औ सिंनि माने मोदोमखौहाय
औ बे मोदोमखौल' बासिनानै दानानै बे गोखै मै बिलाइफोरजों एवना जानो जोबोद गोथाव जायो आरो। जोबोद गोथाव जायो गोबावआनो जाबाय आङो बिदि मोनजादोंमोन आरो। जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो आं। बिदि जानानै। इनिफ्राय साम'ख खौ आं जानो जोबोद मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय ओ नोंथाङा मा मोनो सामु जायो ना जाया ओ फोरमायजागोन नोंथांआ।
ओ आंथ' दिनैसिम सामु दुब्राखो जोङो जेब्ला दायोथ' जोंहा दैज्लांनि बोथोर नङा होमबा थ' जोङो बे टाइमाव जोङो दुब्लियावहा सामु दुब्राखो मोनो। ओ दुलुर दुलुर फिसा फिसाया। थ' आं बेखो जायो आरो दैसानि सामु गोलावखौ जायो थ' आं बाखि सामुखो जानो हाया ओ आं मोजां मोनो जेब्ला लाव लाव गोदैजों संङो हा सबाइजों संङो आरो सामुखो डाइरेक्ट माने अनला सामु ओनथाबो अनला संङो आं गोथाव मोनो सामुआ आरो सामुआ आरो जोंहा देहानि थाखायबो मोजां। मानो होमब्ला जोंहा मेग मेगननि पावारा जेब्ला जोंहा खमायलाङो अब्ला जोंहा सामुफोरखौ जायोब्ला जोंनि मेगननि पावारफोरा हायफिनो आरो जोंहा सामु गोलाव आरो दुब्राया जाबाला जोंनि मोदोमनि थाखाय जोंनि मेगननि थाखाय मोजां थ' आंङो सामु गोल लाव आरो सामु दुब्राखो हा सबायाइफोरजों संबाला अनला संबाला आरो लावदों संब्ला आंङो जोबोद गोथाव मोनो आरो जोंनि न'खराव रावबो सामुखौ जायालासिनो थाया। आरो जोंनि गामियावबो गासैबो सामु ओंख्रि जायो थ' गासैनिबो संनाय जानाय खुनायफोरा गासैबो सेम जाया गासैबो बायदि रोखोमनि संनानै जायो सामु ओंख्रिखो सोरबाया सामुखौ देख्रेबनानै मोदोमखो उन्था ओ बख'नानैबो एवनानै जायो दायोथ' मैस्थानि बोथोर सामु लादायफोरखौ मानसिफोरा बख'नानै मोदोमखौ उन्था मैस्थादो एवनानै जायो सामुखौहाय। आरो सोरबाया बयल खामनानैबो जायो। आरो सोरबाया फ्राय खालामनाबो जायो आरो सोरबाया अनलादोंबो जायो सोरबाया आरो बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरजों ओ माने बनायनानै जायो थ' बेबायदिनो मानसिफोरा सामुखो जानानै गोथाव मोनो मोजां मोनो देहानि थाखाय मोजां बेखायनो मानसिफोरा जायो आरो मिथियो मानसिफोरा आरो जोंहा बेखोहा सामु खो जायोब्ला माने गोथाव मोनो आरो जाबागौमोन जायो जेब्ला जोंहा सबायफोरजों संङो अब्लाथ' जोंहा गोथाव बिनि